खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा मा खालामदों
आङो नै दं ओरैनो
औ
नोंथांनाव माबा मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन आं
औ दे सों नोंथां
नोंथांमोनाथ' आं खोनानो मोनदों सापात गायो होननानै
औ
सापातखौ माबोरै गायो नोंथां एसे फोरमायनानै खोन्थाहरदो
अ होमबा नोंथांनो आं साहापात गायनायनि बागैसे खिन्थाहरसै होम्बा नोंथांमोना होमबा सापात गायनो नागिरदों नामा
औ औ दुइ बिगासो गायनो सानदोंमोन नोंथां
अ होमबा गिबियावनो नोंथाङा आंनि लायरायनायखौ मोजां खोननायाखै ददावराव खोनादों नामा
खोनायाखै नोंथाङा
अ आंबो खोनायाखै मोजां खोनादोंदे नोंथां गिबियावनो जेनेबा साफात गायनो महोनोब्लाथ' जों गिबियावनो हाखौसो नायगिरज नांगौ जायो नालाय नोंथां माने बेसे से बुरजा गायगोन बिनि सायावसो जों साहा फुलिखौ माबायो जेब्ला जों दुइ बिगासो गायनो होनोब्ला जों गिबियावनो बिदिनो हाखौ फोसाबना लाग्रोनांगोन बिदिनो हाग्रा गैयै गोरान बिदिनो मोजां खालामनानै स्लिम स्लिम समान हाफोरखौ खालामना लाग्रोनांगोन जेसिबि बायदिफोरजों जेनेबा हाया गोथौ जायोब्ला बेफोरखौ फबनानै लाग्रोनानै समान खालामग्रोनांगोन आरोना नोंथां बिनि उनावहाय जेब्लाहाय हाया जायो मोजां जायो होमब्ला बिनि सोरगिदिं दंग' बायदि माने दै थांनो हानायनि हाखर जावना होनांगौ नोंथां जे जाहाथे साफ नियाव दै जाबाय बायोब्ला माने बे दंग'जोंनो थांजोबनायनि थाखाय बिनि उनाव नों जेसेबां बुरजा हायाव गायगोन एसेबांनो बुरजा माने फुलि माबादो साप्लाय खालामदो नों फांसेआव बिदिनो बार' थाखा फन्द्र' थाखा बा बिदि हिसाबै बायनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां बिनि उनावहाय जेब्ला औ बिनि उनावहाय जेब्ला सापात फुलि फैगोन अब्ला नों नोंनि फोथाराव हाखौ मोजां बिदिनो साहापात गायनो मानसिफोर लिंथिंनानै माने हा खन्थाफोरजों जावै जावै साफातखौ गायनो हायो नोंथां बेनि उनावहाय जेब्ला नों सापातखौ गायखांगोन बिनि उनावहाय सोरगिदिं बेराबा बिदिनो फेनसिं थारफोर होनानै माने सापादखौ जोथोन लानांगोन जाहाथे मोसौ मैसोफोरा हाबा बिनि थाखाय आरो बिनि उनावहाय जेब्ला नों बेफोरखौ मावखांगोन होमब्ला साफात दाव बिदिनो एम्फौ एनला जायनि आजा आरो साफादा थाब देरनायनि बिदिनो बायदिसिना हासार बा मुलि बिदि होबाय थानांगौ जायो नों थां सम समनो
आरो जों सापाताव जाहाथे सानदुङा बांद्राय खामबाथाय बे बिजौफोरा मोजां जायाना बिनि थाखायहाय जोङो बिदिनो दंफां आरिफोरबो गायफाखानांगौ जायो नोंथां सापातनि लाइन लाइननो मोजांनो जेसेबांनो जों। खोनायाखै हेल' औ होमबा जों दंफांबो गायनांगौ जायो। सोरगिदिं माने साफातआव बिजौआ जाहाथे सान्दुं बांद्राय खामा बिनि थाखाय।
ओरैनो नोंथां बे ओ सा पाटनि बेमार जानायाव मा मा मुलिखौ होनाय जायो नोंथाङा एसे खोन्थादो।
अ सापातनियावथ' बिदिनो गोबां रोखोमनि मुलि होयो आं नामफोरखौबो माने एसेबां मिथिया। जिखुनु रासायनारि हासारफोर दा साद बिजौ ओंखारनायनि सापात एम्फौ जायैनि बिदिफोरखौ होनांगौ जायो नोंथां।
आदसा ओरैनो दायो सापात नि बेसेना बेसेबांसो जानानै दं केजि?
दाथ' सापातनि बेसेना सेरसेयाव बिदिनो सल्लिस थाखा बा ओ मालाबा सल्लिस थाखा मालाबा बिदिनो थार्टिफाइभ बिदिफोर जायो नोंथां सापर्टनि बेसेना।
आतसा सम लायै सम खमायनाय जायो आरोना।
औ गय गायनायनि बागै एसे खिथाहरनो हागो गोन नामा जे गयखौ मारै गायोब्ला माने गयआ मोजां जागोन। फिथाइफोर मोजां मोनगोन बिदि एसे खिथाहरदो नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन ओ गयखौ गायनो थाखाय गिबियावनो गय फिथाइखौ फुलि खालामनानै लाग्रोदो नोंथाङा हाखौ बेसेबां बिगा गायगोन नोंथाङाबा?
आंथ' एक बिगा गायनो सानदोंमोन गयखौ
आदसा एक बिगायाव खमैबाबो बा
जि बाजिथा बा द'जिथासो गय दंफां गाय बा मोजां जायो मानो होनबा बेयाव एसे डिसटेन्स गान लानाय जायो नालाय बे डिसटेन्सखौ एसे बा फुट बा द' फुट गोजानाव गायनानै इनि माइ ओ गयखौ गायनो थाखाय गिबियावनो माहोनो हासार होग्रोदो हाखराव एसे जिं जिङाव हेलौ
औ खोनादों नोंथां बुं दे औ बुंदे नोंथां
औ बेबायदि ओ हासारखौ होग्रोदो बा फुट बा माबा द' फुटनि गोजानावहाय हाखरखौ जावनानै बिनि बिनि
हाखर
होग्रोदो हासारखौ होबा माने फोरखौ होग्रोदो हाखर जावनानै
औ।
खोनादों उम बेनि उनावहाय हासारखौ होखांनानै गया खोमथा खोमथा गोगोम जाबोयो आरो। हायाव इउरियाफोरखौ सारनानै हेवदो खोनादों?
हेल' औ खोन्था दे नोंथां खोनादों नोंथां औ होमबा नोंथांमोननाव गय बागान बिराद दंसोयो नामा? हेल' खोनादोंना नोंथां औ होमबा नोंथांमोननाव बिराद गय बागान दं नामा?
हेलौ नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै।
औ हेल' हेल' खोनाबाय?
औ औ।
खोनबाय। होमबानो नोंथांमोना बिराद गय बागान नोंथांमोना बिराद गय बागान दं नामा?
दंनाया इदिनो दुइ बिगा थिन बिगासो दंङ।
अ होमबा होमबा न'आव नोंथाङा गायदोंमोन ना सिगांहाय माने होनबा मिथियो आरो ना माबारै गायो गयखौ।
औ औ गायदों नों
औ ।
कुन्टेल कुन्टेल दुइ हाजारसो जायो ना। बिनिखायनो गायनानै लानाय जादों फोद खैफोद ओ ओरैनो एसे रांफोरनि प्रब्लेम जाबा सहाय जायो नालाय बिनिखायनो गायनानै लानाय जादों आरो।
औ औ। निदानि औ खोनादों नोंथां निदानि स्ल'थार नोंथां।
औ नोंथाङा गायनो सानदों नामा? हेल'।